न ह
खोनादों।
खोनादों खोनादों
ओ मा खालामनो
हेलौ
थ दखानाव जिरना दंङ
दखान माबाबायदि सोलियो दखानलाय
दग्लायनानै दंङ मोजां मोजां
द
बिजिनिस फोरा मोजांयै मोजां दं
मरैनो
न आवनो ना
औ बाजाराव ना अहाय दं दखानालाय ना नआव होयो
बाजाराव बाजाराव बाजाराव
ओरैनो मा मा दखान होनाय जायो
बिदिनो दालि संख्रि सिनि गासिबो ग्रा लोंग्रा बिस्कुट थाव संख्रि बिदिनो जोबो आरो
जानांगौ
बेनि अनगाबो रेस्टुरेन्टाव एसे थादेरबाय बेबायदि बेफोरबायदि
नोंथाङा अबावबाफोर थांदोंमोन दिनैहाय
थांनाया थांदोंमोन आंङो बाजाराव थांदोंमोन बे दखाननिनो एसे माल लायबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंहा थांनांगौ दं ओ थांथ'नाय जायाखै टाइम मोनथ'याखै दाबो
मा जायगायाव थांनांगौ
मोनसे जायगायाव खामानि दं एसे बेवहाय थांनांगौ दङ
ओम
दाथ' बो थोरा गरमथार बोथोरा गरमथार नङा होमबा?
गरमथार औ थानोनो हाया।
थान्दा जायगायाव जायोना जाया?
हा हा
थान्दा जायगायाव बेरायहैनो गोसो जायोना जाया बोथोर गरमाव
थान्दा बोथोर गरमावथ' थान्दा जायगायाव बेरायहनोथ गोसो जायो गोसो जायो ओमफ्राय थांनोनो हाया जायो। औ दखानखौबो दा गारनानै थांनो हाया जायो।
खाथि खाला जाय बिगा होनोबाथ जोंना मामा मामोन सि-सिलंफ्राबो गुसु सर-सरलफारा जायगायाबो मोजां दुैनायाथ मोजां दै साय स्राय स्राय बोहै होनाय भुटाननिफ्राय हाजोनिफ्राय दैया गुसु बे दैनि थाखायनो जे औ अन्थाइ दं स्राय स्राय बे हाजोनि थाखायनो गुसु जायो जायगाया
गोबां मानसि थाङोना?
थाङो बुहुत मानसि
नोंथ थांबाय
थां थांनाया आं सिमोन थांनाय बोसोराव थांखांबाय।
खनबैसो थांखो?
आङो खनसेल' जादों दाबो ।
नै
बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय होयो बियाव थांबाथाय आरो गोजोननायानो फैनोनो बालायलायो ।
सिलंआव मा मा जायगा दं? सिलंआव
सिलंआवथ थांनो गोसो जादोंमोनलै थांनो होनो
समाबो गोरोबला ।
उनाव मोनबा थांनांसिगोन ।
ओ थांसै ।
बे बोथोरावनो थांनांगौ ।
बे बोथोराव थांनांगौ जुलाइ ‌ जुलाइ मासफ्राव थांनांगौ ।
थांनायनि टारगेट दं नामा?
थांनायनि
हेलौ हेल' खोनादोंना?